हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? अह अब्ला गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथां नोंथांनिसिम आं जासि हरग्रोनाय जाबाय। अब्ला नोंथाङा आंजों माखासे गोनां आयदानि बेवहाय रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ-औ
औ अब्ला आंनो जागायजेननोसै
नंगौ
जोङो जोंथ' मिथिखायो मा मानसि मानसिया मा जों देहा गैयाबा थांनानै थाया बे जोङो देहाखौ माबोरैहाय जोथोन लाखियो आरो
औ
जों देहाखौ जोथोन लाखिग्रा बेसेबां गोबाव समसिम थांना थानो हायो आरो जोथोन लायोबा मा जोंनि खहा ना। जोंनि मोजां बिनि सोमोन्दै देहानि सोमोन्दै जिखुनु देहाखौ मोजां सोमोन्दो लानाय बा जों गाज्रि सोमोन्दो लानाय बिदि देहानि सायाव जों सावरायगोन नोंथां आं बेखौ खौहाय नोंथांनो सावरायगोन होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां अब्ला जागायसै नोंथां औ-औ आंनो जागायसै औ देहा होनबाथ' मिथिखायो नोंथां जोङो देहाखौ मोजां लानो थाखाय जों देहाखौ खौ गोग्गोयै लाखिनो थानो थाखाय जों मा मा खालामो नोंथां खालामनांगौ होनोब्ला नोंथां जोङो मा थाब फुङाव सिखारनांगौ आरो लोगोसे जोङो थाब ओंखाम जानांगौ थाब उन्दुनांगौ हरावहाय थाब उन्दुनांगौ बिदिनो हायोबा जोङो दसथा बा नयथासिनि सि-सि-समावहाय जों उन्दुनांगौ आरो सिखारनाया मा फुंनि बिदिनो उ सारिथा ब्रै बा बा बिदिनो फुंनि बे समावहाय सिखारोबा जोङो जोंनि देहा राफोद बा जोङो मोजां जायो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां उ जोंनि जाय गामिआरियाव संसार जानाय बा गामियाव थाग्रा सुबुंफोर बर मानसिफोर मानसि बिसोरो मा बांसिन गोग्गो देहा जायो बा राफोद जोङो सक्ति गोनां महरै जोङो मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा मा ओ मावनाय मावो दाङो गे गेलेयो आरो थाब ओंखाम जायो थाब उन्दुयो। आरो थाब सिखारो बेफोरनि थाखायनो मा ओ गामिनियाव थाग्रा सुबुंफोरनि देहाया गोरा। राफोद सुक्ति गोनां जायो। आरो सोहोराव थाग्रा माखासे सुबुंफोरा मा ओ खायसे खायसे दङ मोजांबै बिदिनो गावनि देहाखौ जोथोन लायो थाब सिखारो खारो आरो मा? सोरबा - सोरबा दङ गा ओ टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा बांसिन आरोखि ना नोंथां गावनि देहाखौ मानि ओ इसे जोथोन लायि बायदि। थाब उन्दुआ उन्दुयैयावहाय मा मानसिया मेगन मोदै जायोबा ओ बिराद हाद माबा जायो देहाया खस्थ' मोनो बा ओरैहाय बिदिनो मिलायहिया आरोखिना देहानि थाखाय। थोजासे नांगौखिनि उन्दुनो मोनाब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो। नोंथां दा नोंथां देहा होनबाथ' मिथिखायो नोंथां ओ जोङो मा देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो मा ओ माखासे जानाय लोंनायनि इ माबायावबो बेलायावबो जोङो बासिनांगौ जायो नोंथां। बांद्राय गोबांथार बेदर जायोब्ला मा? जोंनि देहाया गाज्रि जायो बा जोंनि लिभारफ्रा मा माखासे बिदिनो दोगोन खा खालामनो हाया नोंथां ओ बिनि थाखायनो मा जों जानायखौबो माखासे जों बासिनो रोंनांगोन बांसिन ओरै ओ मै गोथां मैगं थाइगं आरो ओंखामफोर जायोब्ला मा मोजां। आरो जौ होनो जायखौ जों। जौखौ लोङोना नोंथां? जौआबो मा ओ मानसिनि मोजांनि थाखायनो दिहुनदों मा जों बेखौ गाज्रि ओ अभारद्राय लोंनानै मा बांसिन जोंनि देहाखौ नस्थ' खालामना लायो जौआव माखासे गाज्रि ओ एलक'हलफोर थायो बा थायो बे एलक'हलफ्रा मा जोंनि देहाखौ लोंजेननायावहाय मा मोजां बिदिनो ज'स गोनां ओ मोजां बिदिनो मा होनो गावखौहाय ज'स गोनां खालामो आरोखि नोंथां। नाथाय सिंजों मा ओ बिराद सिं - सिं जोंनि देहाखौ लिभार फोरखौ नस्थ' खालामबाय थानायखौ जोङो मा मिथिगौ नोंथां बा खालामो। दाथ' देहानि सोमोन्दै आङो दा मिथियो नोंथांजों नि सिगाङाव सावरायबाय दा अब्ला आं नोंथांनाव फंनैसो सोंनि नोंथां ओ नोंथाङा देहानि सोमोन्दै माबायदि जोथोन लानांगौ इसे फोरमायना होदो आरो नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदियै बा ओ मा ब्रैहाय देहाफोरखौ जोथोन लानाय जायो बेनि सोमोन्दै इसे खिथादो नोंथां।
नोंगौ। ओ आथिखालाव जों देहानि जोथोन लानाया जोबोद गोनां मानो होनोबा देहायानो दोन देहा
ओम।
मानसिया जिवाव थांना थानायनि मुलाम्फा गैया मानो होनोबा जों
नोंगौ।
देहा थाब्लासो जेबो नोंनि लुबैनाय नोंनि थांनो लुुबैनाय नोंनि जानो लुुबैनायफोरखौ जों जानो हायो खायफा माने ओम गोरोंफोरा बुंगोन नोंनि देहायानो नोंनि दोनदों लोगोसे खायफाया होनदो बेखौ बिदिन्थि होयो आरो नोंनि ओ र'येल-र'येल र'ल्स होनो। बै बेसेन गोसा गारिया नोंथां दा बेयाव माने औ बेबायदि माने नों इन्जिनखौ माने
उम
बा आथिखालाव जोङो फास्टफुड जानाय बेफोरबायदि बिदि बे दानानै जों गाज्रि खालामनो नाङा बेनिखायनो जाय माने देहाया जोङो देहानि माबाखौ मिथिना माखौ जायोब्ला जों मोजां बेनि मोजां रिजाल्ट मोनगोन। आरो माखौ जायोबा जों देहायाव जोंहा ख'हा जागोन जों साफ्रोमबो आथिखालनि मानसिफ्रा माने फिटकेल इडुकेसनखौ लानो गोनां मानो होनबा बे फिजिकेल इडुकेसनाव जोङो देहानि अंगनि मिथि मोनो
औ औ।
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों उम।
औ औ।
औ नोंथां खोनाफैदों नोंथां खोनायाखै नामा?
खोनाबाय औ।
हेलौ औ औ।
दा बेनि थाखायनो आथिखालाव जोङो ओ दानि मानसिफोरा माने माखासे जोंनि जायगायाव ओरैबादि माल्टि माने जानाय लोंनाय खमबाइन जाबाय जोंथ' सिगां समाव फिथाइ सामथाइ जा बोथोरनि फिथाइ बेखौल'सो जायोमोन बर'फोरनि खेथ्रआव मानो होनोबा गामियाव जा फिथाइ थायो जेरै बोथोरनि थाइजौ खान्थाल लेरख' लेसु थालेर बेफोरबायदिखौल' जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो गाहायै। दा आथिखालाव बाजाराव माने समजों लोगोसे जोंनि सुबुं फालांगियाव ओ दावगाबाय। हान्था मेलानि थाखायबो जाबाय नालाय दा सिजेनाव गो माखासे फिथाइफोर जेरै आपेल आंगुर आरो जोंनि ओनसोलाव जायो बेफोरो गुदुं ओनसोलाव जाया आफेल आंगुरफोरा बांसिनै गुसु ओनसोल
दा बेफोरबायदि बुस्थु फिथाइफोराव जोङो गोबाव गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो नालाय गोबाव थानायनि बा गेसाव जायैनि बाजाराव मोजां दिहुननो थाखाय जोङो बि खालामो माखासे पेस्टिसाइद बाहायो आरोना मुलि।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
नै दोननाय जायो दा बेफोरावनो जोंनि देहाया माने मोनजाफ्राङोबा ओ बैफोर मुलिफोरखौ सेहेन खालामनो हाया जायनि थाखाय जों मोदोमाव माने जाबायदि बा बिटामिन सोरखौ मोननांगौमोन नाथाय बिनि जायगायाव जों मुलिसो मोनजानाय जाबाय आरो। जादोंब्लाबो दा बेनिखायनो जों मिथिनांगोन बबेबायदि बुस्थुखौ जायोबा जोंनि देहायाव भिटामिन्सखौ मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बेजों लोगोसेनो जोंनि जिउआव गोनांथार मोनसे नोंथाङानोा दहाय एसे आवगायाव बुंबाय फुंङाव सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनांगोन बेहायबो जोंङो जोबोद गोनां मानो होनबा समाव जों एक्सारसाइस खालामोबा गोलोमदै सानसेयाव एसेब्लाबो गोलोमदै गयोब्ला बेहाय ओरैबाय दि मुलाम्फ दानायनि जै माखासे मैलाफोर नङा होमबा नोंथां बे मैलाफोरा माने गबोयो आरोना गोलोमदैजों आरो माखासे मोदोमफ्राबो जोंहा राफोदैनो थायो। हाराफ्राबो गोरायैनो थायो बिदिब्ला जोंहा माखासे फिसा फिसा जोंनि देहायाव जानो गोनां बा ओ माब्लाबा दुखु मोननाय जोखोम मोननायफोरा थाबैनो हामो आरो बेरामा बाजार जानो थाखाय जोंहा गोरलैयैनो जानो हाया आरो माने बेनो थाखाय नोंनि मोदोमा जेब्लायबो प्रटेक-प्प्रटेकसन खालामनानै होबाय थायो आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो
अम अम दे
बे देहानि जोथोन आरो सांग्रांथि लानाया जोबोनो जों नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि जायगाफ्रावबो माने जायफोर जायगायाव एसे सुबिदा गोनां बेफोरबायदि जायगायाव मा खालामो टेकनलजि इंराजियाव जि मोनो दा बेफोरबायदि ओ कसरत बानायनाय बेखौ बानायनाय नुयो नुनो मोनो। सेंग्राफोरखौबो सिख्लाफोरखौबो आरो खायफा इनथ्रेस्थेथ इनथ्रेस गोसो गोनां बैसो जानाय मानसिफो राबो बेयाव थांनानै खारहैयो मोदोमनि जयन्टनि एक्सारसाइस खालामो। आखाइनि आरो जोंङो वेट थिखोनानै माखासे गावनि मोदोमखौ गोरा खालामनो थाखाय वेट थिखोननानै जोंङो जलाय सिखारलाय आ खायनि बेयामफोरखौ खालामनायखौ नुनो मोनो नंगौ बेनि गेजेरजोंबो माखासे ओ गोगो देहा दानायाव मुलाम्फा जायो होननानै ओ साननानै लानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आथिखालाव माने जोंहा पलुसना गोबां जाबाय आरो जानाय लोंनायाबो ओ मा होनो थावजों बांसिन एवनानै आथि जायो बा गोथाव खालामनाय जायो गोथाव खालामनो था वखौ गोबां होनाय जायो आरो ना बेजों लो गोसे दिनै दानि मानसिफोरा हाथायाव बायबानो ना बेदर बायनानै मोनो। सिगां समावथ' मोनसे हाबा सोरनिबा ओ खर्मआव नङाब्लानो ओ ना बेदरखौ माने खम मोनोमोन। जेराव नों अमा मासे बुथारोबा नों ओरैनो न'आव जानोथ' अमा मासे बुथारा। नङा होमबा नोंथां। दा बा गामियाव सिथारब्लासो बेखौ नों बायनानै मोनजागोन बा सोरनिबा हाबायाव बा सोरनिबा खर्मआव सिथारबासो नों मोनजागोन अमा मासे बा बे दा दाउ दाउफोरखौ जायो जेनेबा दाउफोराथ' देहानि थाखाय गाज्रि नङा
औ औ
मानि बेफोराव जोंनि जानाय लोंनाया बांसिन थाब थाबै बारायदों होननानै आं सानो आरो जेराव ए एक्स' थाखानि बायनानै लाबोबानो बयबो एसे एसे मोनजायो दुइस' थाखानिबाबो मोनगोन बेफोरबायदि आरो बिदि गेजेराव जों बांसिनै मोननो हाबावो आथिखालाव जों बाहेराव बांसिन ओंखारो बाहेरायाव खामानि मावो दा बे नों बे बे खेथ्रआवथ' नोङो न'नि ओंखाम मोनजाबाय थाला जों हटेलाव जानो गोनां जायो रेस्टुरेन्टव जानो गोनां जायो नों बिदियाव हाबनाय माने जंथ' होनो जोंनि बर'फ्रा आंखौनो होन ओ माने बायहेरायाव जानाय माने बेदर नाजों जानाय जाखायो आरो
नंगौ अब्ला नोंथां जोंनाथ' रायज्लायबाबोथ' जोबनो रोंखानाय नङा दा जोंना समनिबो आंखाल जोंना समा जाना फैबाय नोंथां आं नों नोंथांखौ लोगो मोननानै जों नोंथांजों माखासे देहानि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनबाय। आरो आंबो माखासे मिथियि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम आं साबायखर जासियो। दा अब्ला जों मोनसेनि नि गुबुन मोनसे आयदायाव जों मोजां रो सावरायनो मोनगोन होननानै जों आं मिजिं मिथिबाय नोंथाङ अब्ला जों दोनथ'लायसै नामा नोंथां औ औ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय